औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनाबाय नोंथां मा खालामना थां
दं ओरैनो
औ आं नोंथांखौ अ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों फंनैसो जोंनि बर'नि जि आसार खान्थि मागोनि समाव मागो बोथोराव जोङो माबायदिहाय जोङो नेमखान्थि फालियो माबायदि जानाय लोंनाय जायो दा बेफोरनि सोमोन्दै सावरायलायनो थाखाय आं नोंथांखो ओ कल खालामनाय जादों। दा नोंथाङा ओ गिबियाव आंनि जि आयदा लानाय बेखौ फोरमायनो हागोन नङासै होनबा?
औ हागोन नोंथां
अब्ला नोंथाङा दे फोरमायलाय जे बै जोंनि जि मागो जोङो गुबैयै मागो बोथोराव बे मागो दमा बोथोराव जोङो माबायदिहाय मा साननिफ्राय मा मा आयदाखौ लानानै मागो दमासिखौ फालिनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव मागोखौ पुस दाननि जोबथा खालार बे साननिफ्राय फालिनाय जायो बे सानखालि जोंनि ओनसोलाव भेलागुर बे भेलागुरखौ सावनाय जायो। बेदिन खालिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां ओ साव-सावरि बादालि बा लावखार ओंखाम जानाय बेफोरबायदि हाबाफारिया जायो औ बेनिफ्राय बे भेलागुरखौ जोंनि ओनसोलाव औवायाव औवाखौ गेजेराव होनानै बेनि बेयाव जिगाब बा नार ओ बेजों गास गास जाबनानै जोंनि ओनसोलाव भेलागुराव सावनाय जायो बे भेलागुर सावनायाव जों ओनसोलाव बे बेलागुर साव खालि फुङावनो सिखारनानै जोंनि आलाव बे भेलागुरखौ सावो गासिबो ननि बा खाथि खालानि उम गासैबो ज' जालायनानै बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओमफ्राय बे पस्टारनि जोबथा खालार बे सानखालिनो जोंनि ओनसोलाव फिथा सौराय बेफोरबादिखौ देखानानै बा सावखानानै लानाय जायो मानोना जोंनि ओनसोलाव मागो दाननि से खालार बे से खालाराव जोंनि ओनसोलाव फिथा सौराइ बेफोरबायदि बे जोंनि ओनसोलाव सावनो मोना बा
औ दे नैबे बाथ्राखौ आङो नैबे फंसे बाथ्राखौ सोंनो नागिरो नोंथांनिाव ओ जे नैबे जि भेलागुरु जि बानायबाय दा भेलागुरु सावनाय जि बानायनाय बेयाव बे भेलागुरुखौ माजों बानायनाय जायो नोंथां मा बेवहाय मा होनानै बे भेलागुरुखौ बानायनानै सावनायनि जिे बेब'स्था बेखौ माबोरै खालामो
औ बेखौ औवा औवा जोंनो बानायनाय जायो जोंनि ओनसो सोलाव औवा आरो जिगाब बा नारा बेजों बानायनाय जायो आरो
अ बे माइ हानायनि जि थालांनाय जि नारा औ
बेजोंनो बानायनाय जायो फ्राय बेखौनो सावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो जोंनि ओनसोलाव माग ओ दाननि से खालार बे खालार खालि गिबियावनो बा फुङावनो जोंनि ओनसोलाव गासिबो बे न' बां गासैखौबो साखोन सिखोन खालामनानै जोंनि ओनसोलाव बे खालि से खालार खालिनो जोंनि ओनसोलाव गिदिरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बे हाबाफारिया सोलियो आरो जोंनि ओनसोलाव बा खुंनाय जायो न'खर न'खर गासैबो खुंनाय जायो आरो आरो जोंनि ओनसोलाव मागो समाव गोबां बा जारलायनाय बा ना बेदर गासैखौबो जोंनि ओनसोलाव बे मागो समाव जालायनाय जायो। गोबां बेमार गोसा समाव आलासि बा बायदिसिना गोजान गोजानाव थाहैनाय मानसिफोर फैनानै बे मागो ओनसोलाव बे जालायनाय हाबाफारिया सोलियो जोंनियाव बेन्स मागो फोरबोखौ जोंनि ओनसोलाव जानाय लोंनायनि फोरबो हिसाबैबो फालिनाय जायो बा बुंनाय जायो बे समाव दा सौराय ना बेदर गासैबो जेनिबा आंखाल गैया जायो आरो जोंनि ओनसोलाव
जयै गासिबो न' हमना लाबाय गुबुनाव थाहैनाय जेन' नखरनि मानसिफोर बा सोद्रोमाफोर दा बिथांमोनाबो बे मागोनि समाव न'आव ज' फैनानै बोथिसे जालाय लायनायनि जे बेब'स्था बेखौ खालामनाय जायो नङा होमबा?
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो थ' बेफोरबायदि खुंफुङो जानो हागौ बा फालियो जानो हागौ नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंनिजोंबो नोंथां नोंथाङा एसे आगोलाव जिखिनिखो बुंबाय बेे बेलागुरु सावनायनि लानानै दा बिदिहाय ओ जिखिनि नोंथाङा फोरमायबाय बेयो जोंनि बे ओनसोलावबो बिदिहायनो सोलियो आरो नैबे मागो मागोनि समाव मागोनि से खालार बेवहाय जोंनियाव सरासनस्रा बय बेहाबो नङा सोरबा सोरबा न'खराव मोनसे हाबाफारिलानाय
औ
बे जाबाय जोंनि न'खरनि जाय जाय बा रुंसार जालांबाय जाय बिथांमोना रुंसार जालांबाय बे रुंसार जालांनाय बिथांमोननि आत्माया जोंनि फोथायनायाव गोदो गोदायनो बिथांमोननि सोरगोआरारि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोंन थानानै जेरावनो थायाथों मानो जेरावनो जायगा मानो दा बेवहायनो आलो गोजोननि जायगा लानानै ओ जाहाथे आलो आलो थानो हायो जाहाथे खुनु जेबो उसुबिदा असान्ति जेबो जाया
औ
असिलायै बेवहाय मागोनि समाव जोङो दा थांनानै थानाय सुबुंफोरा जेखौ जायो फिथा सौराय जौ बिदै ओ माइब्रानि बिदै थांखु जा जेरैहाय जोङो गाननाय जोमनाय जेरै बुंनो थाङोबा गामसा दखना ओ दिनिहाय गोबां बायदि बायदि थाखा फैसाबो बेवहाय होनानै गस्ला ब्लाउस होनानै गिन्दि गस्ला आर'ननाइ होनानै दा बेवहाय बावउनायनि जि नेमखान्थि
औ
नेम खान्थिखौ बेवहाय जायो जाहाथे बावउनानै बिथांनि गोदो गोदायनिफ्राय फोथायनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा जोंनि जि बावउनाय बे बावनायखौ मोनहैयो होननानै फोथायनाय मोनसे गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय नेम दङ आरो। बावोब्ला बिथांमोना मोनहैयो होननानै थिग बेबायदि बिदिनो बिथांमोननो जोङो बाउनाय जायो गोथि गोथि बावउनायनि उनाव बिदिहाय जोंनि मागोनि समाव न' खाथिजों खाथि जोंहा एसे मोजां सोमोन्दो मागो मागो दमासि जालायनाय जि नेम खालामनाय जायो बेनि न'खराव थांनानै जौ बिदै लोंहैनाय आरो बैनि न'खराव थांनानै जौ बिदै लोंहोनाय अमा खारजि जानाय दा बिदि जोंनियाव बे हाबाफारिखौ जोंनिया लानाय जायो मागो दमासियाव मागो दमासिनि जि समाव बेयाव बेहाय बिदि जों थांलाय फैलाय बिदिहाय जालाय लायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा नोंथांमोना एसे आगोलाव बुंनाय बायदि भेलागुरुनि जि बानायनायनि नेमखान्थि भेलागुरु बानायनाया थिग एखे रोखोमैनो बानायनाय जायो जोंनो बहाबा जिगाब गाज्रि जिगाब थालांनाय थायो बिदिहाय दा बैफोरो गाज्रि जिगाब जायखौ जोङो माइ रुम हमनानै आग्लायनाय माखासे जिगाब दङ जोंहा थालांसै जिहेतुके आबाद गाव गावनो मावो जे दा बेफोरनि माखासे जिगाबफोरखौ माइ हम हमनाय जायो आरो जिगाब मोनस्लाबथाराबा बे नारा माइ हाखांनानै जि थालांनाय नारा माइ नाराखौ माखासे हानानै ज' खालामनानै बिदिहायनो रायजोनि गेजेरावनो ज' ज' खाथि खाथिनि न'खरफ्रा ज' लोगो नांनानै औवा खांलायलायनानै औवा दानना लाबोनानै बेखौ गेजेराव मोनसे खुन्थिया गोजौ जाय गेजेरनि जाय औवा दा बेखौ औवा बिजौ गोनां लाखिनानै खुन्थिया गायनाय जायो खुन्थिया गायनानै आरो सोरगिदिं औवानि खुन्थिया गायनानै बेवहाय बे जिगाबफोरखौ नाराफोरखौ नारसोनानै नारसो नारसो नारसो बेखौ जिसिम गोजौ खुन्थिया थागोन बैसिम बेखौ माइहुंखौ बानायनानै माइहुं माने बेेलागुरुखौ बानायनानै माइहुम बायदि भलागुरखौ बानायनानै बेखौ सावनाय जायो सावनायाव जोंनि गोदो गोदायनि फोथायनाय बायदि बिब्ला जिहेथुके बेखौ एसे जे ओ माबानानै मा होननानै बुंदों बेखौ नेमखान्थिजों जिहेथुके बानायनाय जायो गोदो गोदायनिफ्राय जिहेथुके फोथायनाय दङ बेखौ दुगैया दुगैयालाबासिनो सावनो मोना होननानै जोंनियाव फोथायनाय दङ दुगैया बालासिनि जुदि सा सावोब्ला अरखिया होसोयो होननानै खुदियाफोरखौ बा उन्दैफोरखौ ओ बुंसोनाय गोदोनिफ्राय जोङो खोनाबोयो आरो नुनो मोनबोदों साइनि गेदेर उन्दै भेलागुरु सावनाय जायगायाव जायनो थाङाथों मानो भेलागुरु अरखौ सायनो थाखाय दा बेवहाय ओ थांग्रा गासिबो सुबुंफ्रानो बे ओ दुगैनायनि जि बहुद नेमखान्थि बेखौ खालामबोबाय थायो ओ जोंनि जि सावरायनाय आयदा बे सावरायनायनि आयदाया बेनि जि सम बेबो जोबनानै फैबाय नोंथां दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जिखिनि जोंनि मागो दमासिनि नेमखान्थि थिफोर बेखौ मोनथिनानै मोनबाय दे बिदिब्ला नोंथां ओ जोङो एसे दोनथ'लायनोसै नङा होमबा
औ नोंथां
दे नोंथां दे
दे